हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनाबाय मा खालामदों नोंथां?
ओइ आं ओरैनो जिरायना दंथयो नोंथां
औ नोंथांजों अ मोननैसो जेनेबा टपिक लानानै रायज्लायनो होननानै खालामनाय जादों बे कलखौ। रायज्लायनो हागोन दा नोंथां
औ रायज्लाय जागोनदे जेबो उसुबिदा गैयाना।
औ
अब्ला आङो मोननैसो सोंथि दिखांनोसै नङा होनब्ला नोंथां?
दे नोंथां दे
औ नोंथाङा ओ जिथुनाखि दा एप्रि दं होनदोंना ओरैनो सानफोरावबोथ मा आरो जोङो समफोरखौ ओरैनो ओ खामानि गैथाबा ओरैनो फ्रियाव थायो नङा होनब्ला नोंथां? औ नोंथाङा बे समाव मा खालामनानै जेनेब्ला ओ समफोरखौ बारहोनो मोजां मोनो दे बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो।
बिदि गासिबो नायनानै थानाय जायो आरो खायफा
औ
बिदिनो फेसबुकफोरा बा इउटुबफोराव बा इन्सटाग्रामफोराव ओरैनो रिल्स फोर नायनानै समखौ आं बारहोनो मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ
औ ओरैनो थानाय टाइमावहाय
औ औ नोंथां
औ नोंथां
थिगानो दा थ जोंनिया बांसिन फ्राय ओ मबाइलाथ आखयावनो थासै नङा होनब्ला?
औ औ नोंथां औ
उम गासिबो फ्राय बिथिङावनो बेफोरो माने टाइम पास खालामग्रा आगजु जाहैबाय आरो माने
औ औ नोंथां औ ओरैनो थानाय समफ्राव
औ औ औ जोङो बाहायनो रोङोबा मबाइला गाज्रिबो नङा अबसे मोजाङानो। थिगानो मानो होनबा जोङो ओ माखासे गोबां इनफरमेसन एबा बिदिनो आरो बायदि बायदि जोङो सोलोंनो बायो आरो बेनि जोहै मिथिनोबो हायो औ नोंथाङा दे बिनि बागै एसे बुंदो जेनेब्ला जोङो मबाइलफोरखौ माबायदि बाहायोब्ला ओ माने मोजां आरो माबायदि बाहायोब्ला गाज्रि बेनि सायाव एसे फोरमायदो दे
औ औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला मबाइला बाहायनो रोंबा जोबोर मोजां नोंथां
औ
औ जेनेबा नोङो गुबाव जेनेबा दाबसे जाय गायाव थानानै आरो दाबसे जायगानि मानसिखौ नोङो थांलायालासिनो बा ओ लो हमलायालासिनो जोङो बिदिनो फनजोंनो हरनानै मोजां गाज्रि सोंनो हायो मोजां गाज्रि रायलायनो हायो आरोना नोंथां आरो ओ दाथ' उन्दैफोरनि थाखाय जोबोर मोजां नङा होमबा नोंथां मबाइला
औ औ औ
ओं मानो होनोबा जोङो मबाइलावनो नुनानै खायसे सोलोंथाइनि बागैबो सोलोंनो हायो
औ औ औ हायो नोंथां
औ नि बागैबो बिदिनो नायनानै लिरनो हायो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' खुगाजों बुंबा दानिया लानो नागिरा ना नोंथां
औ
जेरै जोङो थगायनानै मबेलफोराव बिदिनो ओ देखायनानै फरायनायनि बागै देखायबा दा मोजां आखलनि बागै देखायबा गथ'फ्रा मबाइलनिफ्राय बांसिन थाबलायो आरोना नोंथां
औ खोनानायानो नुनायजों एसे डिफारेन्स दंखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
जिहेथु जोंहा मबाइल ओ मबाइलाव माखासे ओ माखासे माबाफोरखौ नुथारनाय नायथारनायबो जायोना आरो जोंहा लेखा जितु बिजाबफोरखौथ' जोङो खुगाजों फरायनानै खोनानायल'सो लायो नङा होनबा बेयाव माने जोङो मा माखासे भिडिअफोर क्लिप्सफोरजों जोङो माखासे गोसोआव थाहोनो हायो आरो बे मोनसे मोजांनि बिथिङाव बे मोनसे जालायबाय आरो
औ
नाथाय ओ मोजां बिथिङाव बाहायाबाथ' बियो गाज्रि जाखागोन नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा मबाइलखौ मबाइलखौ जेनेबा ज्राब होना दोनबाय ओ बिमा बिफाया खामानिफ्राव एबा खामानिफोराव बिजि थाबाय फोराव माने गथ'फोरा माने मोजां माने मोजांखौथ' बिसोरो ओ नायखाला मानो होनब्ला बिमा बिफाया गाइड होआसै नालाय बे समाव
औ औ।
बे समाव माने ओ फिसा फोरा माने गावसोरनि गोसो बायदि मावनोबो गोसो जासै नालाय बे समावनो माने बिसोरो मोजां गाज्रि बेखौ सिनायनो रोंला जालाङो आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना गाज्रिनि फारसे आगान सुरलाङो आरो बे समाव।
औ औ बे समाव।
औ।
औ बिसोरो मबेला गावसोरनि आखायाव थायोबा बिसोर गाव गोसो जानाय मथे नायोना नोंथां?
औ नायो नायो।
औ औ बिदिनो बिमा बिफाया मोनसे गाइड होनानै बेखौ नायनाङा। बियो मोजां नङा होननानै बुङोबा गथ'फ्रा लायो आरोना नों नोंथां बिमा बिफाया खाथियाव थाफानानै
औ।
औ औ नोंथां।
दा ओमफ्राय फरायनायनि बिथिङाव मबाइलनि जेनेबा गोहोम बे गोहोमा जेनेबा माबायदि नोंथांमोननि ओनसोलफोरथिं जेनेबा मबाइलफोरनि इउस खालामनायफ्रा जेनेबा बांद्राय गोहोम मबाइल बाहायनायफ बांद्राय जानायनि जाउनाव जेनेबा दा सोलोंथाय। बिथिंफोरा एसे डाउनफोर जादों नामा बा बेफोरबायदि सिग्राब बेफोरबायदि गैया नामा?
जोंनिथिंथ' बिदि गैया नोंथां गैनायालाय।
औ थिगानो नोंथां अब्ला मोजाङानो।
मबाइल नायनायजों लोगोसे जेनेबा बिदिनो सोलोंथाइखौबो लांफागासिनो आरोना नों नोंथां जोंनिथिहाय औ। माने समान समान लांदो आरो ना नोंथां अबेबा मोनसेखौ गोबां अबेबा मोनसेखौ खम बिदि लङाखै आरोना नोंथां।
औ औ।
मोननैखौबो समानैनो लांदों मबाइल नायनायखौबो मोननानै फरायनायखौबो बिदि आरोना नोंथां।
औ नोंथां थिगानो।
औ नोंथ नोंथांमोननिजोंलाय बिदि नंगौ ना नङा नोंहा।
जोंजोंबो बिदिनो आरोदां जेनेबा मोजांफोरनि गेजेराव गाज्रिबो थाखायो होननाय बायदियानो आं माने माने बिदिनो थार्टिफारसेन थारटि पारसेन्टसोआनो माने थार्टि पारसेन्टसोआ बिदि थायो आरो माने मा माखासे बिमा बिफानि खोथा मानिया आरो लोगोसे बिमा- बिफ्रा फ्रा माने उन्दैयावनो माने मोजाङै गाइड होबोनो हाय नालाय बेफोराव माने फ्रा जाबोनायनि जाहोनाव माखासे फालथु जाबोनाया बे बेफोरबायदियाव जायो आरो जेरै जोंहा जिबायदि फरायनांगौ सम ब फरायनांगौ समफोराव जोंहा मबाइल थांनाय फरायनांगौ। समाव फरायनांगौ समाव बेरायनाय बेफोरबायदि बिथिङा माने उन्दैयावनो माने बिमा बिफाया गायद होबोनायनि जाहोनाव जायो आरो माने बेफोरो बेफोरोथ' दङ आरो दा जों जायगाथिं एसे एनै
बेफोरबायदिया थायो नों
औ दा नोंथां आरो जोङा मा माखासे बिदिनो जेनेबा गाज्रियाथ' गाज्रियानो जाखाबाय नङा होनब्ला? दा जोंहा बैफोरखौ इयुनाव फैबावगोनखौ जेनेबा बेफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय माबाफोर राहा दं नामा बेफोरफोरखौसो फोरमायदों।
बिफोरखौ होबथानो थाखायथ न बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय राहाया बिनि बिमा बिफाया माने स्त्रं जानांगोन आरो औ गावनि जा बिमा बिफाया जुदि स्त्रं जायोबा
औ औ औ
औ जानाय लोंनाय थांनाय बे जोथोन लायोबा
औ
चान्सा एसे खम थायो आरोना नोंथां
औ औ
औ उम बे अनगा नोंथांनाव माइबाफोर दं नामा?
आं नायो
जेनेबा फोरमायनो होबथानो हानाय
औ नोंथां आंनाबो बेनो गिबियावनो जोङो बिमा बिफााखासो नुग्रोरो नङा होनब्ला? जोंना बिमा बिफायासो मेन गाहाय होननानै बुङोब्ला बिमा बिफायासो मानो होनब्ला जोंहा स्कुलफोराव थांब्लाबो टिचार जितु नागिर फोरोंगिरि बिसोरखौथ बिसोरो गथ'फोरा दान्दिसे समलसो लोगो मोनोना आरो बे समावथ थिगानो जायो खिन्थु फरायसानिफ्राय जेब्ला थाङो बै समावथ बिमा बिफाजों थाहैनाय जायो नालाय माने बांसिन गाइड होनांगौआ माने बिबा बिफानि सायावनो थायो आरो माने
औ औ बिमा बिफानि सायावनो दिपेन खालामो।
जिहेथु मबाइल खायसे खायसे फिसाफ्राथ अखा जायो नालाय मबाइल नायनो बिबान होलाबायनाय
औ औ
जेरै एसे बोराबानो मबाइल गारनानै ज्राब होनाय बेफोरावनो माने दिनै दांदाव गाबोन दांदाव माने एसे एसे माने अख्रा खालामबानो मोनो नालाय माने बिसोरो अ- जालांनानै माने बैफोर माने गाज्रि लामासिम आगान सुरलाङो आरो माने दा बेफोरखौ होबथानो बे बे बेफोरखौ माने होबथानो थाखायबा जोंना गिबियाव बिमा बिफायानो बिमा बिफानियावनो माने दायथआ गोगलैग्रोरो आरो माने
औ औ नोंथां औ
आ बाथ्रा भावबो दंखायो रानाय औवाखौ बोदफिननो हायाानो जोंना रानाय औवायाथ बदबबा गावलांगोनसो ना इयो। बेफोर आरो माने दा जोंहा गथ'आ अलरेडि गाज्रि जालांखाबाय बे गथ'खौ जोङो खायसे खायसे गथ'आथ ओरैबायाददि अख्रा थायोना माने बुंबाबो माने गिदिर गिदिंबोफिना आरो। बिसोरो माने मोजाङाव लाबोफिननो हाया बिसोरखौ दा बेफोरनो आरो।
खोनायि बायदिसो थायो आर ना नोंथां।
बिदि आरो माने। अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंना। औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। लोगोसे दिनैनि कलखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जासिगोन नोंथां। साबायख थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।